औ खानादो
औ खोनादों
औ ओ गिबियावनो मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम बावहरग्रोनाय जाबाय
औ नोथां
र' नोंथांनि साउन्डखौ मोजाङै खोनायाखै आङो दसे सम र'
ओ
अ खोनाबायना नोंथाङा मोजाङै
औ खोनादों
औ औ औ ओ ओ आं नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोना नोंथांजों आं ङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो कलहरनाय जादोमोन आरो नोंथाङा आङो एसे समाय होनो हागोन नामा हेलौ औ औ औ दे बिदिब्ला औ दे बिदिब्ला जोङो ओ बायदिसिना खेला गेलेनायनि आयदाखौ लानानै एसे सावरायलायनि नामा नोंथां
औ जागोन दे
औ दे बिदिब्ला आङो इसे खेलाफोरनि बागै इसे नों थांनि सिगाव बुंथिनानै होनि ओ औ खेला होनना बुङोब्लाथ' जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि खेलाफोर दङ नङा होमबा नोंथां अ जेरैहाय ओ जोलुर गेलेनाय एबा फुटबल ओ नङाबा भलिबल आरो हकिबल टेनिस बेडमेन्टन क्रिकेट ओ काबादि बेबायदिनो गोबां रोखोमनि खेलाफोर दङ जेनेबा आ बै खेलाफोर खौ जोङो गेलेनायजों लोगोसे बै खेलाफोरखौ जुदि जों गेलेयोबा जोंनि देहाखौ जोङो ओ मोजां एबा गोख्रों राफोदै लाखिनो हानायजों लोगोसे जों जुदि खेलायाव मोजाङै गोसो होयोब्ला एबा जुदि जों खेलानि बागै ओ नांगौ बायदि। कचिं लानो हायोब्ला जोङो सासे मोजां गेलेगिरि जानो हायो नङा होमबा।
औ नोंगौ।
ओ दिनै जोंनि गेजेराव बेबायदिनो फुटबलनि थाखाय मोजां गेलेगिरि ओ। मानसिफोर सायख' जाबाय जेरैहाय जोङो बर'फोरनि गेजेराव जोङो मु-मख'नो नांगोन जेरैहाय ओ हलिचरन नार्जारि ओ दुर्गा बर' दा बिथांमोना जोंनि बर'नि गे जेराव सासे ग्रो-गोख्रों आरो बयजोंबो माने ओ सायख'जानाय एबा बाख्नाय जानाय ओ फुटबल गेलेगिरि थिग बेबायदिनो गोबां गेलेनाय बिथिङाव जोङो गावखौनो जुदि गोसो होयोब्ला एबा नांगौ बायदियै जोङो कचिं लानानै खेलाखौ गोसो होनानै मोजां गेलेयोब्ला जोङो बेबायदिनो आसाम एबा बुहुम नाङैनो सासे मोनथिजानाय गेलेगिरि जानो हायो नङा होमबा नोंथां औ आथिखालनि दिनाव जोङो गोबां माने लाइमोन ओ सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो गे लेंनाय बिथिङाव ओ गोबांखिनि गोसो होनाय नुनो मोनो जेरैहाय जोङो फरायनायजों लो गोसे मोनाबिलि बा बेलासे समाव पार्ट टाइम जोङो फिल्डफोराव जोङो खेला गेलेनाय बाय दि नुनो मोनो आरो जोंहा स्कुल कलेजफोरावबो स्कुल कलेज उइकफोरावबो जोङो बेबायदि खेला धुला होनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो थिग बे लेखायैनो। फ्राय समाव बा आथिखालाव नुनो मोनो आरो नोंथां दा आङो बेखिनिखौनो बुंबाय गेलेनाय निसय दा नोंथांनि नोंथांनावबो आङो फंनैसो सोंनो नांदों ओरैनो नोंथांनि मोननाय ओ खेलानि बागै नोंथाङा बुंगोन नामा एसे
आंनियावथ' माने एथ' माने खेलानि फारसे माने बेबायदि गियान गैया थेवबो बुंनि नाजानि आं खेला खेलायानो जागोन जों खेलाखौ मोनसे फारसनेलि मो-माने पार्सनेलिटिसनि थाखाय ल' बा-गेलेनाय जाया बेखौ जोंनि देहा सावस्रिफोरखौ गोग्गो आरो ख्रों खालामनो थाखायबो गेलेनाय जायो जेरैहाय खेला ओ माखासे जोंनि देहा एबा सावस्रिफोरखौ गोग्गो खालामनायनि गेजेराव दङ। जेरैहाय जों योगा खालामनाय एबा बियाम खालामनाय बेफोरबो जोंनि सावस्रिनि थाखाय मोनसे ओ देहानि थाखाय मोनसे गेलेनाय बुंनांगोन। ओमफाय बेनि अनगायैबो जोंहा फुटबल खारनाय खाबादि बिदिनो गोबा बेफोरनि गेजेराव जोंहा माने बेफोरजों जोंबो देहाया गोख्रों जायो जाय जों गेलेनानै जोंनि ओ देहानि सिङाव थानाय माखासे ओ बेमार एबा माखासे गाज्रि माबाफोरखौ जोङो गोलोमदैनि ओ थ्रुयै गोलोमदैनि गेजेरजों हगार हरनो हायो जेरैहाय जों गेलेनायनि गेजेरजों जों गोबां ओ मिं ओ गोलोमदै गजासे गेलेयोबा जोंनि सिङाव थानाय माखासे बैफोरबायदि बिजानुफ्रा ओंखारफायो होननानै आं
नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो
बेनि अनगायैबो जों ओ खेलाखो जोङो जोंनि पार्सनेलिटिस एबा जोंनि माखासे जि जिउ राहा दानायनि माखासे ओ साख्रि बाख्रिनि नागिरनायाव इजि बा माखासे हेफाजाब होयोखौ बुंनांगोन मानो होनोब्ला ओ गोबां जोंनि गेजेरावनो गोबबां नुनो मोनबाय। जाय खेलानि गेजेरजों ओ गावबागावनि जिउ राहा दानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ ओ बेबायदिनो आं सानो आरो खेलाफोरखौ जोंनि गामि ओनसोल ए बा मोनसे एरियायाव ओ माखासे खेला फोरखौ जोंनि गोरों एबा रोंखानाय माखासे प्लेयार्सफ्रा ओ उन्दै उन्दै गथ'सा एबा फरायसाफोरखौ ट्रेनि ट्रेनिं होयोब्ला एबा फोरोङोब्ला माने जोंनि इयुन जोलैनि एबा गथ' गथायाइफोराबो माने गावसोरनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो एबा सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय माखासे सुबिदा मोन गोन आरो गावसोरनि जिउ राहा दानायनि माखासे सिमांफोराबो गेव सारना होगोन आरो माखासे राहा लामा नोजागोनखौ आं नुहरो आरो ओं बेनि अनगायैबो जोङो माने जोंनि बर'नि गेलेनाय जेरैहाय ओ मा बुंगोन बेखौ खमलायनाय बेनि अनगायैबो दङ जोंहा बाथा गेलेनाय आरो गोबां बेफोरबायदि गेलेनायखौबो जोङो सम सम गामि ओनसोलफोरा बे बायदि फोरोंथाय होयोब्ला मोजां जोगोन आरो जोंनि हारियाबो जौगासारगोनखौ आं नुहरो आरो माने जायनि आथिखालाव उम माने समाज बिजो समाज जोंनि समाजाव एबा जों सुबुं मा हारिफ्रा दा आजिखालि ससियेल मिडियानि थ्रुयै गोबबां माखासे खोथाफोर एबा मिथिनांगौ मिथिहोनांगौ बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिसार होनो हायो। ओ बेहा गोबां गोहो दं। बिनिखायनो जोङो माखासे जोंनि बर'नि हारियारि एबा दोरोङारि गेलेनायफोरखौ ओ फोरोंथायाइ होनानै गो सम सम बेफोरनि बादायनाय ओ माखासे ओ फोरबोफोराव जेनेबा बादायनाय बेफोरनि ओ माखासे एक्सट्रा बे माने गेलेनायफोरनि साया कम्पिटिसन लायोब्ला मोजां जागोन होननानै सा नुहुरो आरो मानो होनबा जों जोंहा मोनसे मिथिजाखानाय आरो सिनायजाखानाय जाय राव राव हा हारिमु गाननाय जोमनाय गासैबो बिथिङावनो जौगासारखानाय बुंनांगोन। जोंनि बर' हारिखौ बिनिखायनो गेलेनायफोरखौबो लांफायोबा मोजां जागोनखौ नुहुरो आरो
औ थारैनो थारैनो नोंथाङाबो गेलेनायनि बिसय गुवारैनो फोरमायबाय ओ गो बांखिनि इमपरटेन्ट खोथखौ फोरमायदों नों थांङा ओ‌ नंगौ थारैनो बे समाव आं बेखिनि बाथ्राखौ मख'नांगौ खेला गेलेनाया ओ जोंनि देहाखौ स्ट्रं खालामनायजों लोगोसे ओ मोजां मोनसे एक्सारसाइस नङा होमबा दिनैनि सानाव जोङो एक्सारसाइस खालामनानै जोङो देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो बेराफारसेथिं आरो खेला गेलेनाया मोजां एक्सार एक्सारसाइस जानायनि जाहोना बेबो जोङो दिनैनि दिनाव जुदि डिफेन्सनि मायबा मोनसे जुदि खामानि एबा साख्रि जुदि नागिर थाङोब्ला जोङो फार्स्टआवनो जोंनि देहाया फिट जाग्रोनांगोन नङा होमबा? होमबा जोङो जोंनि देहाखौ फिट खालामनानै लाखिनो हागोन होनना बुङोबा जों खेलाजोंसो लाखिनो हागोन बा एक्सारसाइसजोंसो लाखिनो हागोन। बेखायनो आङो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गासैबो फरायफुनाय लाइमोन सेंग्रा सि बेखौनो खावलायनो लुगैयो जाहाथे बिथांमोनाबो फरायनायजों लोगोसे जुदि पार्ट टाइम जुदि एक्सारसाइस एबा बेबायदि खेलाफोराव जुदि मुखुब जाना थायोबा हयथ' बिथांमोना बिथांमोना गावनि देहाखौ स्ट्रं खालामना लानायजों लोगोसे जुदि उन उन समाव जुदि बिथां मोना जुदि डिफेन्स इन्टारभिउ होयोब्ला बिथांमोननि थाखायनो बिराद मोनसे ओ इन्टारभिउ पास खालामनो थाखाय खहस जागोन। होननानै आं सानो आरो, आरो दिनैनि दिनावथ' नोङो डिफेन्स लाइन जुदि खामानि नागिरनो थाङोब्ला नोङो फार्स्ट टाइम एक्सिलेन्ट जानो नांगोन दिनैनि दिनाव जाय ओ इन्टारभिउ होग्रा बिथांमोनानो खारनाय बारनाय बा लं जाम्प हाइ जाम्प बेफोराव जुदि एक्सेलेन्ट मारिनो हायो बिथांमोना साख्रि मोननायाव एसे इजि जायो आरो आरो बियो एकसुलि सा ख्रिनि थाखायल' नङा गावनि देहाखौनो गोख्रोङै लाखिनो थाखाय गावनि ओ गाव ओ गावखौ थारमाने सेल्फ गावखौ जेनेबा गोख्रोङै लाखिनो थाखाय बे एक्सारसाइसखौ खालामनाया मोजां आरो। सेल्फ डिफेन्सनि थाखायबो जोङो एक्सारसाइसखौ खालामो गोबाङानो। ओ दा जेरैहाय नों खेला होनना बुंङोब्ला जोंङो बुंनो नांगोन मा दा ओ टाइ गान्दु कमभु बेफोर बादियाबो मोनफा मोनफा खेला नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
कमफु खेला गेलेनानै जुदि नोङो जुदि मोजां ओ जुदि एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट ओ जुदि जि मोनोबा बैफोर एक्सट्रा सार्टिफिकेटआ दिनैनि दिनाव गोबां रोखोमनि माने ओ गोबां रोखोमनि माने मा होनना बुंगोन बेखौ बर'आव ओ मैल्यबान आरो जेनेबा बुहुत भेलु थानाय मोनसे साब सार्टिफिकेट जेनेबा बेफोरो मोनफा मोनफा भेलु थानाय सारटिफिकेट बेखायनो ओ आं सानो मा खेलाया जोंनि मोनसे ओ ना गार हायै मोनसे माने बेयो एक्सारसाइस
उम।
जाय एक्सारसाइसखौ जोङो माने देहानि थाखायबो जोङो खालामनांगौ जायो आरो बायसान्स फिउचारनि थाखाय मायबा मोनसे खामानि मोननो थाखाय जों बेखौ खालामनांगौ जायो आरो ओरैनो आं दा ओ नोंथांनिसिम मोननैसो खोथा सोंनि नोंथां ओ नोंथाङा उन्दै समनिफ्राय ओरैनो मा मा खेलाखौ गेलेबोनो मोनखो नोंथाङा एसे बुंगोन नामा?
एथ'बां मानि मानि आं खेलानि मानि खेलायाव खेलानि फारसे एसेबां गोसो गैया। माने गोसो जाया आरो थेवबोबो थेवब्लाबो आं माने मोनफा मोननै माने जेब्ला गुदि फरायसालियाव फरायदोंमोन अब्ला आं माखासे खेलाफोरखौ गेलेनो मोनदों। जेरैहाय बुंनांगोन काबादि। खै आरो बुंनांगोन खारनाय बेफोरबायदि खेलाखौ गेलेबोदों आरो। बेबायदिनो जोंनि गोदोनि समावथ'। बिदिनो फुटबल बेफोरखौथ' सिनायामोन उन्दै समाव मानो होनोबा जों बांसिन जुमब्रा फिथाइ बैफोरबायदि खेला माने बैफोरबायदि जोंसो गेलेनाय। नुयोमोन आरो जुमब्रा फिथाइ फिथाइ औ। औ औ बेफोरबायदि खेला गेलेबोदों आरो मानानि बांसिन। आङो खारनायखौ गेलेदों ओमफ्राय जेब्ला आङो एसे गिदिर जेनेबा इस एस एबा ह हायार सेकेण्डारि एबा हाइ सकुल नाइन टेन एबा जिसे जिनै फरायदोंमोन अब्ला जोंनिथिं ओरै। माखासे मानि माहारियारि आफाद एबा ओ ओनसोल लायै ओनसोल माखासे खेलाफोर खुंबोयो जेरैहाय काबादि बादायलायनाय। बेफोरबायदियाव ओ गेलेदों खेनसे नाथाय बेबो मोजां। एक्सपिरियेन्स होननानै बुंनांगोन मानिे आंनि जिउआव मानो होनोबा जों उन्दै उन्दै। समाव म एसेबां मान गियानफोरखौ मोननो हाया खेलानि थेवब्लाबो आं न नानै गेलेदोंमोन आरो बेफोरनो आंनि जिउआव गेलेनायखौ बुंनांगोन। बेनि अनगाबबो बिदिनो जोङो य'गाफोरखौ खालामो एक्सारसाइस।
औ औ औ औ जोबोर मोजां औ औ औ औ आंबो। गोदोनिफ्राय गेलेदों बांसिन आङो क्रिकेट खेलाखौ मोजां मोनोम। नां। आङो जोबोरैनो क्रिकेट खेलाखौ गेलेबोदों आरो सिगांनिफ्राय नाथाय आंनि गेलेनाया। बे माने देहाखौ स्ट्रं लाखिनायनि थाखाय आं गेलेयोमोन फुटबलखौबो गेलेयोमोन। आंनि देहाखौ स्ट्रं लाखिनायनि थाखाय आरो दिनैनि समाव दा गोबांखिनि समबो गैला आङो बेलेग। खामानियाव मुुखुब जाबाय नालाय बेनि बेनिंखनो आङो खेलाफोरनिफ्राय एसे गोजानाव थानो गोनां जादों थेवबो जु मोनोबा गामिफोराव जोङो एसे रंजा बायोबा आं बैफोराव माने फुटबलफोरखौ गेलेलाबायो आरो गेलेनानै मोजां। मोजां नाङो आरो जेन'बा खेलायाथ' नोङो देहानि थाखायबो मोजां आरो मोजां मोनसे एसे एक्सारसाइस नालाय बेनिखायनो खेलाखौ ना खालामा जिखुनु खेलाखौ आङो मोजां मोनो आरो खिन्थु आं बांसिन मोजां मोननाया क्रिकेट खेलाखौ आं बांसिन मोजां मोनोमोनो आरो दा जोबनायाव समाबो गोबां गैलिया नोंथां नङा होमबा
औ औ
दिनै नोंथांजों खेलानि बागै सावरायनानै आं गोसोखौ जोबोदखिनि मोजां गोजोननाय मोनबाय नोंथाङाबो। खेलानि बागै मोजाङैनो गुवारै आंनो बेखेवनानै होबाय दा उननि समफोराव आरो आं बिथां जों जुदि सावरायनो खाबु मोनबावोबा उ समावबो सावरायबावनाय जासिगोन आरो बेखिनियावनो आं नों मोनथामसि मोनाबिलिनि गामायखौ फन खबसेबाव जासि हो हरनानै दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ दे बिदिब्ला दोनथ'नाय जानोसै नोंथां दे